हेल'
ओ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। ओ नोंथांना नेटवर्कनि प्रब्लेम गैयाना नोंथां? हेल' हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ बिजाबा औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
अ नोंथांनो खोन्थादो दे मानि सायाव सावरायनो।
अ बिदिब्ला जोङो दिनै बिजाब बाख्रि आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां बिनि गोनांथिफोरखौ औ बेखौ सावराय जागोनना नोंथां औ। ओ बिजाब बाख्रियाथ' जोंना औ
जागाय दे नोंथां औ खोनादों।
अ जोङो बिजाब बिजाब बाख्रिनि गोनांथिफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
से औ नेटवार्क प्रब्लेम जागासिनो। एसे मोजां
माने आंबो बारा खोनायाखै आरो ना नोंथांनिखो।
अ आं आंनो खोनानाया खोनादों नाथाय एफाग्रबा मोजाङै खोनायाखै आरोना नोंथां नोंनिखौ।
औ दा खोनाबाय ना?
दे औ खाबाय दे। ओ सोनाद' बिजाब बाख्रिया जोंनि सुबुंनि ओ जिउआव जोबोर गोनांथार आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ। माने ओ जोंनि बिजाब बाख्रियाव माने सानथ्र'हायि बिजाबनि गेजेराव माने गुबुन गुबुन मुगानि सानथ्र'हायै मानसिनि ओ बेसेन गोसा सानस्रिनि गुमबुर लिरनानै दोननायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथां एबा फरायनो मोनो बे बिजाब बाख्रियाव थांनानै औ। ओ ओंखायनो गोबां बिजाब थायो नालाय बेयाव
औ।
ओमफ्राय जोङो माने बिजाब बाख्रिया मानसिनि ओ गियाननि गांनायखौ होखारनाय आरोना। खारो औ औ ओमफ्राय बे गोदो गोदायनि मुगायावनो माने बिजाब बाख्रि दङमोन माने जों बेखौ फोरमान मोनो आरोना। जोंनि माने बिदिनो औ बिजाब बाख्रिफोराव थांनानै नायहैबा
औ।
औ।
खोनादोंना नोंथांआ?
औ खोनादों नोंथां।
अ।
औ ओमफ्राय जोंना नो बिजाब बिजाब बाख्रिनिबो मोनसे बाहागो थायो आरोना। जेरै जोङो ओ फरायसालि एबा कलेजफोराव जोङो बे खौ नुनो मोनो आरोना बिनि बिजाब बाख्रि जोङो बेफोर माने ओ फो स्कुल आरो फरायसालियाव थानाय बिजाब बाख्रिफोरा जोंनि माने फरायसाफोरनि स्कुल फराय-फरायसालियाव फरायनाय ओ फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो आरोना बे बिजाब बाख्रिखौ।
औ।
खोनादोंना नोंथां? औ माने बेनि गथ'फोरा ओ गथ'फोरनि थाखाय औ बेफोर फरायनायनि बिजाबफोर माने ओ गोबां माने बिसोरनि नांगौ बिजाबफोरखौ दोननाय जायो आरोना बे स्कुल आरो कलेसआव थानाय बिजाब बाख्रियाव औ औ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
ओमफ्राय जोंना मोनसेनो बिदि पाब्लिक लाइब्रेरि बिदि दङ आरोना ने
बेखौ जोङो बांसिनानो कलेजफोराव मोनो आरोना औ
औ माने बिदि आरो ना नोंथां जोंनिया माने स्कुल आरो औ कलेजनिया एक्सट्रा जायो बे माने फरायसालियावनो थाखायो आरोना बे बिजाब बाख्रिया ओमफ्राय बे पाब्लिक लाइब्रेरि आरो ओ बेलेग माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावनो नुनो मोनो आरो ना बेखौ माने गासैबो सुबुंनि थाखाय खुलिनानै होनाय जादों गास सैबो मानसिफोरानो बेयाव थांनानै औ बिजाब फरायनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
उम
आरो बुंनो थाङोबा जोंहा उम बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गोदो गोदोबो जोंहा बिदि बारा लेखा फोर मोनाखैमोन आरोना फरायनो बिदिनो जोङो गोदोनि समाव जोङो बिदिनो लोगोफोरजों बिदिनो माने ओ रानना फरायोमोन आरोना जोङो बिदिनो लोगो सासेनाव लोगो गोना जुदि ओ बिजाब गैयाबा जों लोगोनिफ्राय नायना फरायोमोन एबा बिदिनोमोन आरोना जों गोद गोदोनि समाव लेखाफोर नायलाय लायनानै फरायनाय जायोमोन आरोना।
औ माने जोंना बे स्कुल आरो फरायसालि औ फरायसालि आरो कलेजाव थांनाय बिजाब बाख्रिफोराव माने जोङो ओ कलेजनि बिजाबफोरखौनो मोननो हायो आरो ना खायफाया जों माने बिजाबखौ बायनो हाया नालाय होमबानिया बेखौ जों लाइब्रेरियाव थांनानै लाना फैनो हायो आरोना लाइब्रेरि बिजाब बाख्रियाव लाना थांनानै लायनो हायो आरोना ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो फरायनो हायो औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेखौ दा माने जोङो बिदिनो लाना फैनानै दान्सेबा दानसेबा बिदिनो ओ फन्द्र' दिन बेफोरबायदि लाखिनो हायो आरो ना बिजाबखौ ओमफाय
औ औ
समबायदियाव जों हैफिनाबा फाइनबो जायो आरोना
औ औ माने फैसा होनांगौ जायो आरो ना जुदि निफ्राय जुदि लेखौ बिजाबखौ लाना थाङोब्ला आरो बे सप्तासेबा बिदिनो ओ लानानै लांलाय जों ओमफ्राय जुदि बिसोरो
औ ज' माने
औ औ माने बिजाबखौ जोङो बिसोरनिफ्राय लाबोनानै हैफिननो हाबाथाय जों गोदान बायना हैनांगोन आरोना जों माने इसोरनि लाब खानाय बिजाबखौ खोमाना लाबा औ ओमफ्राय जोंहा बिदिनो लेट लेट हैनायनिबो फाइन नाङो आरोना। माने फाइनाबो एसेल' जायो आरो एस एसेग्राब बुरजा जाया फाग्राब बिनि थाखाय जोङो ला बे बिजाब बाख्रियाव थांनानै बिजाब लाबनानै फरायनायानो साबसिन जायो आरोना स्कुल एबा कलेजफोराव बायनायनिस्रायबो
औ
माने जोङो बेनिफ्राय लाबोफिनबाय थानो हायोना बे बिजाब गांसेखौनो दान मोनसेनि उनाव हैनानै आरो बेखौनो ओ आरो दान मोनसेनि थाखाय लांफिननो होननानै खोन्थाना लाबबा ओमफ्राय जोंनाथ' पाब्लिकनि लाइब्रेरि दोङो बिजाब बाख्रिबो दोङो ना नोंथां सुबुंफोरनि थाखाय खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों।
औ। माने गासैबो सुबुंफोरानो मानसिफोरानो बेयाव बेयाव थांनानै फरायजायो आरो ना। खोनादोंना? सुबुंफोरनि थाखाय खुलिना होनायखौ औ ओमफ्राय ओमफ्राय जोंना मोनसे स्पपिसियेल लाइब्रेरिबो दङ आरो ना नोंथां बे खौ माने औ। गुबुन गुबुन मख'जाथाव आरो संथानारि बिफानफोरनि थाखाय माने बे ओ स्पिसियेल लाइब्रेरिखौ खुलिनानै होनाय जानायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। माने बेयाव जानला मोनला मानसिफोरानो थांनानै ओ फरायहैनो हाया बे बिजाब बाख्रियाव माने बेयाव मोनसे माबा दोङो आरो ना औ मोनसे रुलस दोङो औ आरो जों बुंनो थाङोबाथ' गोदो गोदाय माने ओ जोंना बिजाब बाख्रिफोरखौ ओ माने बयबो सुबुंनि थाखाय जोङो खुलायै हगारना होनायखौ नुनो मोनामोन आरो ना गाससिबो सुबुङानो बेनिफ्राय बेयाव थांनानै बिजाबफोरखौ फरायहैनो हायामोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
माने औ जाय रोंगौ बेखौल' ओ बिजाब बाख्रियाव हाबनो होयोमोन गोदो।
औ औ नोंगौ गोदोनि समाव बिदि नों हामोमोन आरोना जाय गोरोंसि सिन‌ जाय फरायनो गोरोंसिन बेखौल' हाबनो होयोमोन
फरायनो होआमोन औ।
औ। आरो गोदोनि समावथ'
जोंनिया बिदिनो हिनजावसाफोरखौ फरायनो होआमोन आरोना
औ।
दानियाथ' गासिबो फरायनो हायो। दा आरो गोदोनि समाव जों माने हिनजाव माहारिफोरखौ फरायनो होआमोन आरोना बिदि मानोबा आं बेखो बारा मिथिया।
उम उम आरो जोंना गोबां गोदोलाय गोबाङ माने ओ बिजाब बाख्रिफोराव गोबां बिजाब दोङोमोननो ओमफाय जोंना बिदिनो दावहा जादोंमोन नालाय
औ औ।
ओमफाय बि दावहाय माने बे बिजाब बाख्रिफोराव थानाय बिजाबफोरा दावहानि थाखायनो माने सिलिंखार जालांजोबदों आरो ना नोंथां माने दावहायाव बिदिनो बिजाब बाख्रिफोरा खामनानै सब माने जिखिनि लिरना दोनदोमोन बे बेफोरबो सब थांजोबदोनो आरो ना औ।
औ औ।
ओ ओमफाय औ ओ बे माने ओ जोङो जारिमिन बिजाब बाख्रिनि जारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला आरोना नोंथां
औ।
खोनादोंना नोंथा? माने जोंना गोदो गोदायलाय गोबां माने गोबां बोसोरनि सिगाङाव आर ना राजा महाराजाफोरनि समाव माने बिजाब बाख्रि दोङोमोननो आरोना नोंथां।
अ' अ'।
औ आरो जोंनि मोनसे भारतनि नलन्दा ओ नोलोन्दा इउनिभारसिटि इयावबो माने बिजाब बाख्रि दोङो आरो ना बेयो माने उम गोदो समनिनो आरोना बेयो औ ओ गोबां बिजाब फोर थानाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना जोंथ' थांनोबो मोनाखै।
औ।
औ माने बिजाब बाख्रिया जोंनि जिउआव नांगौथार आरो ना नोंथां माने जों बेनिफ्राय गोबां जारिमिनबो मि थिनो मोनो जारिमिन बिजाबफोर थायो नालाय।
औ।
ओमफाय बिदिनो गोबां आरो गोबां रोखोमनि औ उम
माने जोङो बिजाब माने जोङो गोदोनि समावबो बि
फराय ओ नलेटस मोनबाय आरोना। आरो दाबो जोङो बिदिनो बिजाबाव औ
उम। आरो जोङो बेखौ आरो डेभलप खालामबावनो थाखाय बिजाब बाख्रिफोरखौ जोङो ओ गावबा गावनि न'खराव पार्सनेल लाइब्रेरि न'खरफ्रोम माने फिसा बिजाब बाख्रि माने खुलिना लानांगौ आरो ना। गायसनना होनांगौ नोंथां ओमफाय बिदिनो गामिफोराव जोंनिया भिलेज लाइब्रि बिदि गामिफ्रावबो माने ओ बिजाब बा ख्रि थाबाथाय मोजां जागोन आरो ना नोंथा माने गासिबो मानसिफोरानो बिनिफ्राय फरायनानै गियान मोननो हागोन ना। औ औ बिदिनो जोङो माने गोबां गोबां रोखोमै माने जोङो डेभलप खालामनो हायो आरोना बिजाब बाख्रिखौ।
औ औ।
ओ नोंथाङा बिजाब बाख्रिनि बाग औ औ। नोंथाङा दा बिजाब बाख्रिनि सायाव मायबाफोर बुंनो सानोबा बुंजागोन नोंथां।
अ माने दा जोंहा बिदिनो ओ लाइब्रेरि थाखाथारनांगौ आरो ना जोंनि बिदि फरायसा माने स्कुल एबा कलेजफोराव थाखाथारनांगो आरो दानियाथ' हायो आरोना थाखायो आरो गोदो गैयामोन आरोना इदिखौ नुनो मोनामोन आरो जोंनियाव।
ओ ओमफ्राय जोंनाथ' नै ओ जोंना दाथ' अनलाइन मुगा नालाय जोङो बिजाबफोरखौ अनलाइन वेबसाइटवबो ओ फरायजायो आरोना नोंथां बिजाब साख्रियाव थाङा लासिनो दाइरेक्ट माने औ नाथाय जोङो बिजाब बा टूराइटेक्ट थांनानै फरायनाया साबसिन जायो आरोना अनलाइ नावथ' जोंङा बिदिनो वेबसाइटफोराव औ नायनानै फरायस्लायस्लाय ओ बिजाब बाख्रियाव थांनानै डाइरेक्ट बिजाब फरायनाया साबसिन होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ मो आंनि थाखायबो बिदिनो आरोना मानो होनबा मबाइल निजों आरो बे ओ बिजाबनिजों बारा इ दि मिलायनाय मोना आरो ना। मानो होनबा जोंनिया बिदिनो अनलाइननिया बेलेग जायो आरो बिजाबनिया बेलेग जायो आरो ना।
औ।
बिनि थाखायनो आङो एसे बेलेग मोनो आरो ना बिदि मबाइलनिखो एसे बेलेग मोनो ‌ आरो जोंनि बिजाबनिफ्राय बेलेग मोनो आरोना माने जों आरो बिजाबनिफ्रायसो बांसिन मोजांसिन मोनो आरोना बिदि ओ मबाइलनि अनलाइन निफ्राय नटसफोरखौ नायबाथाय।
ओ माने जोङो मेगना नायथाबबाय थानाय जायो नालाय ओमफाय एसे माबाबो जायो नालाय बेनो आरोना नोंथां आं सानो आरो बिजाब बाख्रि ट्रियाव थांनानै दाइरेक्ट फरायनायानो मोजां जायो
औ नंगौ मानो होनबा बेयाव मोजांबो जाहैयो आरो जोंनि थाखाय मानो होनबा जों बेयाव बिखौ नायनानै फरायबा जोंङा बांसिन बुजिसिनो आरो ना मबाइल निस्राय।
औ नंगौ नोंथां।
आयदाफोर मोनो नङा होमबा
औ औ
खोनादोना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां सम जाबायना दोनथ'नोसै।
औ दे बिदिब्ला नोंथां। औ खोनादों आं नोंथां दे